हेल' नोंथां
हेल' खोनादोंना नोंथां ओ औ
औ खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथां
औ नोंथां ओरैनो दोंथ'
औ खबरफोरा मोजांबा नोंथां
औ नोंथां मोजां
औ
नों
नोंथाङा एसे सम दं
औ औ औ औ औ
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां होनो हागोन
औ नोंथांनाव मोनसे सों सोंथि सोंनोसै होनबा आङो
औ औ सोंजागोन नोंथां
आथिखालाव जों मबाइलखौ मा मायाव बाहायनो हायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ आथिखालाव मबाइल बाहायनाय होननानै बुङोब्ला बेथ' ओ मोनसे मा होनो बेख खौहाय ओ कमन कमन बाथ्रा होननानै बुंजायो जों बे ओ मबाइल बाहायनाया सरासनस्रायै जोंनि बे ओनसोलाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों मबाइल नङाब्लानो आथिखालाव सोलिनो हाया ओ बेबादियैनो मबाइलनि बाहायनाया जोबोर जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आथिखालनि मुगाया थ' ओ बिगियान एब बिगियानारि मुगा होननानै जों गासै जेबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बेबादिनो ओ मबाइल बाहायनाया जोंनि बे समाजावहाय गोबां गोहोम गो खौ जों नुनो मोनदों ओ मबाइल जों गोबां मोजां मोजां खामानि मावनो हायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला आथ आथिखालाव गासैबो सोलोंथाइ लाखायो बे गासैबो मिथिखायो सोलोंथाइ लानाय ओ सास जे फो सरासनस्रा फरायसनोबो मबाइला जोबोर गोनां बिदि जायो ओ जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला मोनसे ओ बिजाबनि बिजाबनि सोंथिफोरखौहाय जों बे मबाइलावहाय बोनानै ओ फरायनानै फरायनानै गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो नाथाय गोबां बुङानो बे मबाइलखौ हाय गोबां गाज्रि खामानियाव बाहाय हायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला ओ सासे फरायसा ओ फरायसा फरायसुलियाहाय ओ मबाइलजोंनो ओ जेरैबादिहाय ससियेल मिडिया दाथ' ससियेल मिडियानि जुग होननानै गासैबो मिथिखायो बे ससियेल मिडियायाव हाय गावबा गावनि ओ पार्सनेल लाइफखौहाय ओ ओ सम बारहोनायखौ जों नुनो मोनो आ गाव गावबा गावनि फरायनाय समखौहाय नागारनानै मबाइलावसो बांसिन गोसो होनाय़ खौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदि आवनो जों गोबां फरायसा फरायसा फरायसुलिफोराहाय गावबा गावनि ओ जिउ खौ गाज्रि ज्रि लामाथिं लांनायखौ जों नुनो मोनबोदों दों थिग बेफोरबादिनो गोबां फरायसा साफोरानो बे मबाइलखौहाय गोबां मोजां मोजां खामानियाव बाहायनायखौबो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदियैनो जोंनि बे बर' समाजावबो गोबां ओ मबाइल बाहाय बाहायनायनि ओ गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जोंनि बर' समाजावबो गोबां सुबुङानो मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायो गोबां सुबुङानो मबाइलखौ हाय गोबां गाज्रि खामानियाव बाहायो।
औ
बेफोरबायाददिनो जों मबाइलनि बाहायनाय खौ नुनो मोनदों नोंथां। ओ दा जों सासे सरासनस्रा फ ओ सुबुं ओ सोलोंथाइ लायैनोबो माबोरै गोनांथि जायो जेरैबायदिहायनो ओ गोजानावहाय बेफार फालांगिफोर होनो थाङोब्लाबो ओ गुबुन सासेजोंहाय मायोबा मोनसे गोनां दि बाथ्राायज्लायनो गोनां जा हरो नोंथां थिग बेफोरबादि समावबोहाय जोंनो मबाइलखौ जबोद गोनांथि जायो बेफोर बाददिनो सासे फरायसा सुबुंआबो आथिखालाव गोबां गोजोन गोजान जाय गायाव हाय नखरखौ गाव गारनानै फरायनो थाहैनायखौ जों नु नुनो मोनो बेफोरबादि ओ बेलायावबो जोंनो मबाइल खौ जोबोर गोनां थार जायो जेरबादिहाय नख नि बिमा बि फिसाफोरजोंहाय ओ न'खरनि जा ओ जेंना जेंसि बेफोरखौ खौरां लानो थाखाय जोंनो मबिल खौ गोनां जायो बेफोरबादिनो जोंनो ओ होमब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोर गोनां आरो बेबायदिनो नों थांनि ओनसोलावबो मबा मबाइलनि गोनांथिया माबादियै गोहोम गो ओ बेनि फारसे नोंथांनि ओ फोरमायथिनायखौ एसे फोरमायना हो होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ औ उम
जों गासैबो बाहायो। आरो आथिखालनि जुगाव मबाइला जोंनो जोबोर गोनां मबेलजों जोङो जोंनि हारिमुखौबो दिन्थिलांनो हायो।
औ औ।
बेयाव जोंनि हारिमुखौ। जोंनि हारिमुनि मोसानाय गान्नायनाय जोमनाय संनाय-खावनाय गासि दिन्थिनानै जोङो जौगाहोलांनो हायो। सार होलांनो हायो। जोंनि संनाय खावनायनिफ्राय दानाय-लुनायनिफ्राय
औ।
ना गुरनाय बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि जोहै दिन्थिलांनो हायो गासैबो सुबुंनोनो गासैबो हादरनि सुबुंआनो गासैबो जाय जाय माने मबाइल बाहायो बिसोरनो माने नुलांगोन आरो मिथिलांगोन जे बर' हारिया बेफोरबायदि खालामो होननानै बेफोरबायदि गानो होननानै। जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि मोसानाय मुसुरनाय जोंनि सल' बेफोरखौ नुलाङो आरो मबाइलनि जोहैनो।
औ औ।
आरो जों मबाइलखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो सोलोंथाइनि बिथिङावबो मबाइल निफ्रायनो जोङो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा
औ।
सोलोंथाइ लानो हायो। आरो खायसे खायसे सु फोरा मबेलखौ खामानियावबो बाहायो जों मबाइलखौ खौ जेसे हायो एसे मोजां खामानियाव बाहायनो नाजानांगौ गासिबो जोङो जोंनि हारिमुखौ खौ गासैबो हादोरावनो दिन्थिलांनो एब बा मबाइलनि जो सिनायथि होनो नाज जानांगौ
औ औ
जों माबायदि दखनाफोरखौ दायो माबाय दि मैगं ओंख्रि एबा मा मा खालामो मामा जोंनि जोंथ' एम्फौ फिसियो नङा होमबा? बेफोरनि माबायदि जोङो एम्फौखौ फियो माबायदि जोङो बेखौ जोथोन लायो माबायदि बेनि ओमफ्राय खुन्दुं बानायो बेफोरखौ जोङो दिन्थिलांनो हायो। नि जाहैनो
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायना हरनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङानोथ' बुं खाबायनो गोबां ओ मबेल जोहाय माबादेहाय जों जौगालांनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जों मबाइलनि गेजेरजों गोबां गावबा गावनि हादोर एबा गावबा गाव हारिखौ गोजौ फारसे लांनो हायो जेरैबायदि होननानै बुङो ब्ला ओ दा दाथ' गोबां उम गेले गेलेनाय बा खारनाय बादायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो दाल ओ जोंनि बे क्रिकेट क्रिकेट गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो मिथिखायो बे भारतनि मुंदांखा गेलेनाय होननानै ओ बे क्रिकेट गेलेनाय खौबो जों ओ बे गेलेनाय जायगायाव थाङालाबासि नो न'आवनो थानानै मबाइलनि गेजेरजों मिथिनानै मोन नो माबादिहाय गेल दों माबायदि जौगालांदों ओ जोंनि भारत हादराव ओ माबादि हाय जौगानायखौ ओ जों गुबुन हादोरावबो ओ नुनो मोन्दों थिग बेफोरबादि नो बर' हारिनि दानाय लुनाय गान गाननाय जोमनाय ओ आगर एरनाय गोबां रोखोमनि जिरादफोरखौनो हाय बे मबाइलनि गेजेरजों ओ गुबुन हादोरावहाय मिथिनाय खौ जों नुनो मोनदों
औ
ओ‌ जों ओ मबाइलखौहाय मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बे मबाइला जोंखौ गोबां मदद होयो मबाइलखौहाय जों गाज्रि खाम खामानियाव बाहायालासिनो गावबा गावनो साननानै ओ गावबा गावनि जिउखौहाय गोजौ फारसे लांनो थाखाय ओ नाजानो नां गौ बे थ गाज्रि खामानियाव बाहा बाहायनाया मोजां नङा ओ बेफोरबायदिनो जोंनि लाइफआवबो जोंनि जिउआवबो मबाइला गोबां मदद हो बोदों
औ
बेफोरबायदिनो जों गावबा गावनि जिउआव हाय म बादियै गाज्रि खामानि ओ खामानिनिफ्राय ओ जोंखौ जानगाराव लाखिदों बा माबादियै खौ जानगाराव लाखिगोन बेखौ जों गावबा गावनो थि ओ ओ थिरांथा लानाया मोजां बासिनानै लानाया मोजां बेफोरबादिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो ओ हो बेफोरबादि जोंनि बे फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां रोखोमै मदद होनायखौ जों नुनो मोनबो दों आथिखालावथ' मोनसे ओ माबा मोनसे अनलाइन खालामनो थाखा थाखायबो जोंनो मबाइला जोबोर गोनांथि जानानै फैयो मानो होमब्ला मोनसे अनलाइन खालामनो थाखाय जोंनो अ टि पि मोनसे नांगौ अटि पिया जोबोर गोनांथार बेफोरबादिनो जोंखौ गोबां फिसा गेदेर खामानियाव मबाइलाहाय हेफाजाब होबोनाय जों नुनो मोनदों बेफोर बायदिनो गोबां मोजां मोजां खामानियाव जोंखौ मबाइलाहाय मदद खालामबोदों ओ थ' बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जानानै फैबाय ओ औ औ बेबायदिनो आरो सम मोनोब्ला नोंथांजों गोबां गियाननि बाथ फोर रायज्लायनानै ओ ओ गियान ला होमबा गियान बुथुमनानै लागोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां। औ औ गोजोन्थों।
ओं